औ नोंथां
खोनादोंना नोंथां
औ खोनादों नोंथां
नोंथांनिसिम गोजोन फुंबिलिनि गाहाम हामलायनायखौ जासिहरग्रोनाय जाबाय खालामगासिनो दं
न'निनि खाथियाव थानाय दरं मोनथायाइ दङ नोंहालाय मा खालामदों
आंबो ओरैनो दं नोंथां जुदि नोंथाङा फ्रिब्ला आं नोंसांजों जसे सम ना फिसिनायनि सोमोन्दै सावरायनो हागोन ना नोंथां
औ हागोन नोंथां
बिदिब्ला जागाय जासिगोन ना नोंथां
औ जागायसिनगोन नोंथां
समानथाइ गोनां आरो आबुं आदारनि थाखाय नाया जोंनि जोबोर गोनांथार आदार जोंनो नाया दे हानि थाखाय गोनां जों नानिफ्रायनो प्रटिनखौ मोननो हायो मानोना बेवहाय भिटामिन ए आरो रो बिथामिन दि थानायनि अनगायैबो केलसियाम आरो फसफरास थायो जोंनियाव मोननो हान जायो बेफोरखौ आरो फोथार दै हा नखर हाला बिलो बिलोमा जेरावबो थोजासे ना थानायनि थाखाय सुबुं गावनो गाव हमनानै फाननो हायो ओ आय गुबुन जोङो गुबुननिफ्राय बिसोर फाननायखौहाय बायनानै जानो हायो
औ औ नंगौ नोंथां आरो गुबुन फारसेथिं सुबुं अनजिमायाबो बांबोनो हमबायना नोंथां बेनि थाखायनो दैमा दैसा बिलो बिलोमाफोरा खमायलांनो हमबाय सुबुंफोरा फुख्रि आरो बिलोमा फोरखौ फबनानै न' लुनो हमदों आरोबावथ इयुन समफोराव बांसिननिफ्राय बांसिन खम जाबावगोन होननाय थ जों डाइरेक्ट बुंनो हाखागोननाा नोंथां
औ नंगौ नोंथां नोंथाङा थिगखौनो बुंदों बेनिखायनो दिनैनि दिनै गुबुन गुबुन हादर बाय ना फाइहाखौ जोङो आखायाव लानाया गोनां जानानै फैबाय ना फिसिनायनि गेजेरजों फारसेथिं जेरै ना फिसिनायनि गेजेरजों जेरै बे रोखोमनि प्रटिन आदारनि फ्राय गोजानाव थानांनाय नङा जोंनि खाथि खाला थानाय फुख्रि
एबा जामफ्रोबो जोथोन लानांगौ ना फिसिनायनि हाबा खौ आखायाव लानो हाब्ला गाहाम जागोन। मानोना आथिखालाव बयनिबो न'खराव जोङो। गिदिर फिसा गंसे गंनै फख्रिखौथ' नुनो मोनखायोनोसै नङा होमबा नोंथां
औ नोंथां नों जों बेफोर फुख्रिफोराव थानाय हाग्रा बंग्राफोरखौ साफा खालामनांगोन ना? मानोना फुख्रिया साफायै थायोब्लासो अक्सिजेन आरो साननि सोरांङा फुख्रि सिंसिम हाबलाङो। आरो बियो ना देरनायाव मददबो होयो। बिनि उनावसो जोंङो। ना बायनानै फुख्रियाव हगारनांगोन जोङो गोबां रोखोमनि नाखौ खुरैयाव हगारनांगोन ना नोंथां
औ नंगौ नोंथां जोङो
औ
थाबैनो नाखौ गेदेर खालामनाय नाया गेदेर जानानै थाबैनो जोङो नाखौ फाननानै गोबां खरां आरजिनो हायो आरो आरोबाव खनसे नाखौ हगारनानै जोङो फानबावनो हायो। आरो जोङो फुख्रियाव गोबां रोखोमनि नाफोरखौ हगारनो हायो जेरै रौ, बाहु, मिरगा, साइना, फुथि कमलकाट थायलेण्ड मागुरखौ नाथाय गुबुन मोनसे फख्रि एक्सट्रा जावनानैसो जोङो हगारनांगोन नङाबोला बेयो बे ना थाइलेनाहाय फिसाफोरखौ जाजोबगोन बेनिखायनो जों बे थाइलेण्डखौ गुबुन फुख्रि आलादायाव हगारनांगोन ना दोनग्रा फख्रिफोरा गिदिर जानांगोन अब्लासो नाया देरगोन। आरो गोजां बोथोराव बेवहाय ना थाबैनो माबागोन रानलाङोब्ला नायाबो थैनो हमगोन। आरो जों ओंखायनो बहाय थोजासे बिबांनि
नोंथांमोनाबो नाखौ फिसियोना
औ नोंथां फिसियो नोंथांमोनहालाय
जोंहाबो फिसियो नोंथां आरो आं नाखौ जानानै जोबोद गोथाव गोथाव मोनो नाखौ जोबोद जानो गोथाव मोनो
आंबो जोबोद गोथाव मोनो नोंथां
उम
आं नोंथांजों ना फिसिनायनि सोमोन्दै सावरायना जोबोद गोजोननाय मोनदों नों नोंथां
औ नोंथां
आरो नोंथांनिसिम रोजा रोजा साबायखर थाबाय। आंजों बेबायदि सावरायलायनायनि थाखाय आरो आं नोंथांनिफ्राय गोबां मिथि फेरै बाथ्राफोरखौ मिथिनो मोनबाय आं नायाव भिटामिन ए आरो भिटामिन दि थायो होनना मिथियामोन। नोंथांनिफ्रायसो मिथिनो मोनबाय।
नोंथां नोंथाङा खोनानाय मोनगोना मोनाखै। नोंथां।
नोंथांनि आंबो नोंथां जबायदि गाव
औ
खोनागासिनो दं नोंथां खोनायाखै ना हेल' खोनादों दा नोंथां
खोनादों खोनादों खोनादों
औ आंबो नोंथांजों सावरायनानै गोजोननाय मोनदों नोंथांनिसिमबो साबायखर बावहरनाय थाबाय
उम
आरो नोंथांजोंनि सावरायनानै गोबां मिथिफेरि बाथ्राबो मिथिनो मोनदों ना फिसिनाय नि सोमोन्दै सावरायनानै नोंसिनिथिंबो खाथि खालायाव फुख्रि दंना नोंथां नोंसिोरनिथिंबो खाथि खाला
औ दङ जोंहा न'आवनो फुख्रि गिदिर दङ
औ ना फिसियो दा
नाखौलाय फियो दाख्लैसो ना गोरलै गोरलै हगारदोंमोन बाबाया
मा मा ना फिसियो नोंथां मोना
बिदिनो रौ खमलखार मागुर सिंगि
दाथ' गिदिर जायाखो ना
ग्रास काप बायदि बायदि नोंसोरलाय मा मा फिसियो
जोंहाबो बेफोरबायदिनो रौ बाहु बेबायदि बेफोरबायदिनो ना फिसियो बायदि बायदि रोखोमनि बेफोरजोंबो जोंहा रां आरजिनो हायो नालाय बेनिखायनो बेफोरखौ नाखौ फिसिनाय जायो बेजोंबो जोंहा आंखालखौ सुफुंनो हायो ना फिसिनायजोंबो बेनिखायनो नाखौ फिसिनाय जायो जां ना फिनानै नाखौ फाननानै जोङो न'खरनि माखासे संख्रि बालफोरखौबो हाथथायनिफ्राय बायनानै लाबोनो हायो नालाय ओंखायनो
औ औ। औ
खाथि खालायाव नोंसाव नोंसोरनि न'नि खाथि खालाफोराव फुख्रि दंबा नोंथाङाबो एसे एसे खिथाना होबानो जाबाय फोरोंबानो जाबाय ना फुख्रि
औ
नोंथांमोनथिमलाय नाखौ मा माजों सोंनानै जायो
मा होनदों नोंथां
नोंथांमोनथिंलाय नाखौ मा माजों संनानै जायो
बिदिनो मैथा मैथा बांगाल ओमबाय इदिनो होफाला बायो आरोना मालाबा जारिजोंबो फुदुङो मालाबा ना गोजाजोंनो संलाबायनानै जालाबायनाय जायो आरो
मैथाजों नाखौथ' आं जोबोद गोथाव मोनो
औ
गोथाव मोनो जानांगौ
मानो मोननायालाय
औ आरोबा उनफोराव सम मोनब्ला आं नोंथांजों बेबायदिनो सावरायनो हागोन ना
हायो हायो नोंथां
औ नोंथांनिसिम साफायखरनि समखौ होनाय
औ
बिदिब्ला दिनैनि सावरायलायनायखौ बेखिनियावनो दोनथ'नाय जासिगोन नोंथां
औ
दे होमबा नोंथां
र' नोंथां